हेल' नो
औ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ आङो नोंथांजों दिनै मोनसे आयदायाव सावरायनोसो कल खालामदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय ओ बर'नि ओंख्रिफोर। दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां बे आयदायाव सावरायनो थाखाय? औ औ। बिदिब्ला ओ आंनो जागायजेनसै नामा नोंथां?
औ जागायदो दे दे जागाय दे नोंथां।
औ नोंथां। दा जोंहा बर'नि ओंख्रिफोर होनना बुङोब्लाथ' माने। माखासे ओख्रिफोरनि मुंखौ खोनाबानो जोंहा खदै गलाय लायनो नागिरो नङा होम्बा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
औ जेरै जोंहा अनला दाउ बिदिनो अनला मेवाइ। बा अनला आलु जेरै नारजि नारजि अमा बिदिनो ना। फाम लाफा दोलो बेफोर ओंख्रिफोरखौ जों खोनाबाथाय मानि खुदै गलाय लायनो नागिरो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जोंहा बेफोरबायदिनि आरो। अनगायैबो गुबुन गोबां माने इंख्रिफोर दङ बर'नि जेराव जोङो। मोननै रोखोमाव ओंख्रिखौ जायो जेरै ओ मोन बेफोरनि बायदि माने मोननै रोखोमै जों ओंख्रि। खौ संनानै जायो आरो नोंथां जेरै। ओ हाग्रानि मैगं बा बेन्दों बेनलाफोर बा न'आव आबाद। खालामनानै जानाय मैगं मैलाफोर नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो हाग्रायावहाय जेनाखिया मैगंफोर मोनो बा ओंंख जिफोर मोनो बेफोरो जाहैबाय जोंहा बेन्दों बेनला जेरै। अलदद सिब्रु थास'।
औ।
बे दाउ फेन्दा एलांसि आरो बिदिनो माने। गोबां दङ जाय मुंखौ जों मुंख'जोबनो हाया आरो माखासे मुंफोरखौ जों मिथियाबो नङा होमाबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
दा बिनो जोंहा बर'नि ओंख्रिफोरनि गेजेराव माखासे। गावनि बर'नि ओंख्रि होननाय सिनायथि मोनथारनाय जेनाखि दङ सोर खारनि बिथुन बायदियैबो जों। बर'नि ओंख्रि होनना मुं मोनो ओमफाय जाय ओंख्रिखौ गुबुन हारिफोरा बे जोंनि ओंख्रि होनना लान हा नङाा नोंथां जेरै जायखौ जों होनना मोनसे आइ टेकना ओ जिअ'ग्राफिकेल माने आइडेन्टिफिकेसन नाङा होमबा नोंथां? औ। दा जोंहा बेफोर मानिे बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव जे बर'आ ओंख्रि। फोरनि जानाय लोंनायनि बेलायावबो गावनिनो मोन बर'नि ओंख्रि होननानै मुं होनो हानाय जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ‌।
औ थिग बिदिनो जोंहा आरो जेरै। ओ ओंख्रिफोर दङ जायखौ माखासे मैगंफोरखौथ' आं मख'बाय नोंथां आं जा हायो। आरो जेसेबांनाखि आं हायो बेखौ दा बै फोरों। ओंख्रिफोरखौ माबोरै माबोरै संना जायो बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंसै। औ औ जेरै अनला। अनला होनना बुङोब्लाथ' जोंना एखेबारे बर' खोनाखायो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ औ नोंथां जेरै अनलाखौ जोङो। आलुजोंबो जानो हायो दाउजोंबो जानो हायो मुला बेदरजोंबो जानो हायो। नङा होमबा नोंथां अमाजोंबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो जेरै जोङो नारजिखौ। अ अ अमानि अनगा गुबुन ओंख्रिफोरजों जायोबा जोङो गुबुन मैगंफोरजों जायोबा। गोजोननाय मोना नङा होमबा नोंथां गोथाव मोना नाथाइ अनलाया आलुजोंबाबो गोथाव मोनो मुलाजोंबाबबो गोथ गोथाव मोनो नाजोंबाबो अमाजोंबाबो दाउजोंबाबो गोथाव मोनो जेरै जोंहा। सबसे गोथावा जाहैबाय अनलाखौ जोङो मेवाइ नङाबा दाउ लकेल दाउ नङा होमबा नोंथां? बे मोननैजों जायोबा जों जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जेरै जोङो। अनलाजों दाउजों संनोबा जोङो सिगांथारावनो जेनाखि जोंनि जानो लानाय माइरं बेनिफ्रायनो जोङो एसे लानानै गावनि माबा लानानै जखा लानानै जों बेखौ बेहाय दैयाव सोमना दोनगोन नङा
औ औ
दा बेनि उनाव दैयाव सोमनानै बिदिनो से नै घन्टासो दैयाव सोमनानै जोंङो बै माइरंखौहाय दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो एसे दै सर' होगोन नंङा होमबा ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो बेखौहाय माबानानै दै सरबखांनानै जोङो बेखौ उवालाव होगोन उवालाव होनानै जों बेखौ गायहेन जों देगोन आरो नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव जों देबाय थागोन जेसेबांनाखि बे गुन्दै बाउदार जाया नङा होनोमबा नोंथां जेेलानाखि बै देजानानै गुन्दै जाहैयो अब्ला जोङो बेखौ खुरुनना लाबाय अबेावबा गामला खुरै थोरसि जिखुनु मोनसे आगजेंआव। आरो बिनि उनाव जोङो बै जेनाखि दाउजों संगोन बे दाउखौ जोङो सिथाराना लाखानानै गोदानानै जोङो ओ आरो बेयाव मा मा होनो बेखौ जोङो जेरै बानलु पियास हाना लाखादो। आरो सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ देना लाखादो जिरा मस्लाफोरखौ नङा होनबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
बिनि उनाव जों ओ बेवहाय माने एवदो आरो दाउखौ सिगां एवनानै माने मोजां एवदो खामफ्रामलायनाय। मोदोमलायनाय बेनि उनाव जोङो दै होनानै ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौहोदो आरो। दा गोदौ खांनानै जोङो बै माबायावहाय दाउआव जोङो अनलाखौ दैयाव लागायनानै एखेबारे मोजां लागायनांगोन आरो बेखौ। जे फिथर थानो मोनो बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि संनायावथ' जोंङो आखाइ मोनहैयो बाहाय खानांगौ नङा होनबा नोंथां। जेरै जोङो आखाइ मोनसेजों अनलाखौ ओरै लुदो आखाइ मोनसेजों ओरै एरबाय थादो नङा होमबा नोंथां। जाहाथे गोदोआबा फिथर जाया हाथर जाया नङा होनबा नोंथां बिदिनो जोङो ओ माबानानै एरबाय थानानै एरबाय थानानै होनानै दै एसे होदेरनानै आरो मोनसेयाथ' जोबोद बेखौ जोङो मख'थारनांगोन जायखौ जों खारै होन्ना बुङो नङा होनबा नोंथां।
औ खारै खारैखौथ' नांथारगौ।
खारदैखौ जोङो होथारनांगौ बेखौ नङाबा मिलौवा आरो अनला ओंख्रियाबो गोथाव जा नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
ओ दा बेनिखायनो जोङो माबाखौ ओ आवलायना होनानै माने मोजां गोदौहोदो आरो संख्रिफोर साखिदो लोगोसे जोबथारनायाव गंगार दुन्दिया खाना हरदो बेबो जोंनि न'आवनो थाखायो। मथा मथि बुंनो थाङोबा जोङो जों अनला जानो थाखाय रां नि गोनांथियानो गैया नङा होनबा नोंथां। बायनांगौनि न'आव थाजोबखायो दा नोंथां बिदिब्ला थ' आङो एसे मैं थाइगं बा ओंख्रि संनायनि बेलायाव बुंबाय। दा नों थाङाबो अननानै एसे बुंना होदो आंनि सिगाङाव।
औ औ नोंथां औ दा बेनो नोंथां माने जोंहा ओ बर'नि जानाय लोंनायफोरा बिदिनो माने गासिबो माने जोंना न'नि। न' खाथियावनो मोनजोबो नङा होमबा ओमफ्राय न' खाथि गामिफोरावनो मोनजोबो। मा मैगं जानो नङा होमबा। मा ओंख्रि बानायनानै जानो। गासिबो माने जोंना गोदोनिफ्रायनो माने जोंना बांद्राय बाहेरानि बायनायफोरखौ जाखायामोन। दा जों बांसिन माने जे जायगाया जोंहा ओ लकेलावनो मोनो नङा होमबा? बेफोरखौनो बांसिन जायोमोन। दा जोंहा नोंथाङा मिथि थिखागौ जे बैसागुआव नङा होमबा जोंहा बर'नि गोदान फोरबो फालिनायाव गासै एक्स' एकथा मैगं थाइगं जायो नङा होमबा जों। जायखौ होनो गोखा गोखै नङा होमबा औ। दा बै एकस' एकथाखौ सानदो नों मोनबैसो ओंख्रि जायो नङा होमबा। माने फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं माने ओरैबायदि जोंना दंजोब खायो आरो जेनेबा फिथाइ साम थाय होन नोङो फिथाइ सामथायाव नोङो खान्थालखौबो जोंहा जायो नङा होमबा खान्थाल बेगर। ओंख्रि जायो नङा होमबा जायनाखि खान्थाल बेगर बे बेखौ ओ रुनानै गुन्द्रा बानायनानै ओ अनला बायदि सङो लाव लावनो नङा होनबा बाहाय जोंहा दाउ दाउ बेदरजोंबो गोथाव जायो अमाजोंबो गोथाव जायो। आरो ना लकेल फिसा फिसा मोनबाथ' साबसिन गोथाव जायो आरो
नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा ओ सम नायनानैबो बोथोर नायनानैबो ओंख्रि जायो नङा होमबा। दा जोंहा मैगं थाइगङा बोथोर बोथोर आलदा आलदा मोनो नङा होमबा दा बे बे फोराव जोंहा एखमबा समाव मारोरै मारै जायो ओ जोंहा बर'फोराथ' आलासि जालायनो हुदा दङ नङ होमबा
औ नोंथां।
औ दा आलासि जालायनाय हुदा दंमोन दा आलासिफोरनो माने एकदम बेदर बेदर दाउ बेदर नङाबा अमा बेदर नङाबा माने गोसोखौनो सान्तथि मोनो आरो जाहोहरनो हायाबा।
सैथोखा नोंथां।
औ दा बेखौ जोंहा अमा बेदरखौ जोंहा एवनानैबो होयो नङा होमबा ओमफ्राय नोंथाङा बुंलांनाय बाददि अनलाजोंबो होयो नारजिजोंबो होयो नङाबा सबायजोंबो जायो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोंहा गासिबो जोंहा गामियावनो मोनजोबखयो नङा होमबा सबाय होन नारजि होन गासिबो गामियावनो मोनजोबखायो। आरो गामिनि मैगं थाइगं होन जेरेखम जोंहा जोगोनार खुमब्रा नङा होनबा लाव बेफोर गासैबो फिथाइ सामथायखौ जोंहा न'खर न'खर माने गायनानै लाजोबखायो। दा बेफोरखौ जोंहा बबेबा मोनसे सम फैबाथाय जोंहा बेखौ खानानै आरामनो माने ना बेदर ना लायनानै नङाबा गुरनानै नङा होमबा नङाबा आजिखालि जोंहा साालनिबो मोनो। बाजार बाजार बाजारफोराबो बांबाय नङा दानि जुगाव दा जोंहा बायनानैबो जायो दानि जुगाव गोदोहायथ' जोंना बायनाङामोन रां बाहायनााङानोमोन नङा होमबा दा जोंहा अमा होन अमायाबो न'खर न'खर मानै माथाम थाखायो नङा होमबा ओ जों फिजोबखायो जोंना बर' आइजोफोरा फिसिनानै दोनजोबखायो न'खराव ओमफफ्राय दाउ होन दाउआबो मेरला जोंहा गन्द्रा दंलायलायो दाउनिबो नङा होमबा दाउ गग्रा जायखौ दाउ गग्रा होनो नङ हाबा दाउ गग्रा अमानि गन्द्रा नङा होमबा आरो बाव दंबावो जोंहा हांसो नङा होमबा औ हांसो माने जोंहा जानाय लोंनायखौ माने जोंहा बुथुमनानै दोनजोबखायो नङा होमबा
औ नोंथां नोंगौ।
माने बायनांगौ दरखारानो गैया आरो जोंहा गामि गामि न'खर न' खर बाख्रिबो थायो नङा होमबा ओ माइरंनिबो माइरङआबो जोबनो थाङा नङा होमबा
औ नोंथां औ।
माइरंजोंबो जोंहा बायदिसिना बानायो फिथय साम फिथा नङा होमबा फिथा लारु जेरुखम जोंहा दमासि फैयोब्ला नङा होमबा
औ।
दा बेफोरखौबो बायनाङा जोंहा सिबिं होन सिबिंखौबो गायनानै जोंहा बाहायनो ओ माबायो नङा होमबा दा जोंहा बिदि माइरं बिदिनो माने माबाासफोरजोंबो जोंहा सलियो आरो जानाय लोंनाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां।
दा बेनो जोंहा ओंख्रिफोर होनोबा जोंहा ओ मैगं थाइगंखौ जोंहा न'आवनो गायजोबो सबाय होन फाथो होन नोङो माबा होन लाव जा खुमब्रा जा बेफोरखौ जोङो ओ न'खरावनो मोनो आरो बेफोरखौ जोंहा बांद्राय जायोबा आजिखालि दाना बाजारावबो फानहैग्रा जाबाय नङा होमबा रां रांनि गोनांथि जानायखाय नङा होमबा -?
नंगै सोयथो नोंथां।
औ दा बेफोरनो जोंहा जानाय लोंनाय होनोबा बेफोरनो जोंहा बांसिन जोंनि ओ बर'फोरनि हटेल जायनाखि ना ओ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोंहा हटेल थायो नङा होमबा दा जोंहा बर' फोरनि जाग्रा लोंग्राखौबो बेफोराव होग्रा जाबाय नङा होमबा।
नोंगौ सैथो नोंथांमोन नोंगौ।
ओ जोंहा बर'फोरनि हटेलफोराव हाबहैबा मा मोनायो दालि मोनजायो अनला मोन मोनजायो नारजि मोनजायो सबबाय ओंख्रि मोनजायो नङा होमबा? दा बेफोरजों जोंहासिना सिनायथि मोननाय आरो बर'फोरा माने बर'फोरनि बिदि बर'फोरनि द माबायावहाय हटेलफोराव हाबबाथाय बेफोरखौ मोनजागोन होननानै। नङाबा आरो गुबुन गुबुन ओ ओ गुबुन गुबुन मानसिफोरा माने गुबुन हादरफोरनि गुबुन जायगानि मानसिफोरा माने बेफोरखौ टेस्ट खालामनोबो फैयो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नगौ सैथो।
औ आरो आं मोनसे मोजां मोनसे माबाखौ मोजांबो हरो एम्फौ जायनाखि नङा होमबा ओ बर'नि एमफौ जायनाखि फिनानै जोंहा एवनानैबो जायो ओंख्रियावबो होयो नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
दा बेफोरबाददि बुस्थुफोराानो नागारथावै माने ओंख्रि आरो जोंनि।
औ नोंथां औ।
औ। बा नोंथांजोंना समायाबो गैला नङा होमबा। औ होनबा जों गुबुन आयदानि सायाव गुबुन समाव रालायफिनसै नङा होमबा होमबा दोन्थ'लायसै ना नोंथां गोजोननाय थाबाय। औ।